औ खोनादों नोंथांखौ औ।
ओ बर'फोरनि एसे जा ओ लोंनाय मोनसे जोंनाव हुदा दङ जौ बै जौखौ जोङो दे माबायदि बानायो बा जोङो बै जौ खौ मा मायाव जोङो बाहायो बेफोरनि बागै एसे सावरायनो सानदोंमोन आ नोंथांजों।
सावरायजागोन नोंथां।
औ होनबा दे होमबा नोंथां आं गिबियावनो आं बेनि बागै एसे ओ खिंफोरनानै होग्रोनोसै।
औ औ नोंथां दे।
औ ओ जोङो जौ जौ होनोब्लाथाय जोंनि बर' समाजाव माने मोनफ्रोम हाबायावनो जोङो बाहायजानायखौ जों नुनो मोनो। माने जौ गैयाब्ला जों बर' समाजाव बा बर'फोरनियाव जोङो ओ माखासे ओ खामानि मावनायाव जोङो माबा मोनसे आद्रा थानाय बायदि जोङो बेखौ मोननो हायो आरो ओ जेरै जोङो माइब्रानि ओ जौ माथानि जौ बा जौ गोरान बेफोरो जोंनिनो मोनसे बा बियो हारिमुआव थाखाफानाय मोनसे लोंग्रा एबा फेग्रा मुवा बियो जोङो जाय खौ जोङो ओ जि आइ थेक मोननो हानाय बेफोरो मोनफ्रोमबो जेरै माइब्रा माइब्रा बिदै जौ गोरान बिफोरो जोंहा ओ जि आइ टिग मोननो हाबाय बा जोङो भारत हादराव जोंनि होननानै जोङो सिनायजानो मोनबाय ओ थिग बेबायदिनो जोङो बेफोर ओ जौ जौ जौवा नाथाय जोङो बांद्राय लोङोब्ला बियो माने गाज्रि जोंनि देहाखौ खहा खालामो बा जोंनि जिउखौ सिलिंखार खालामनो हागौ एबा खालामो। नाथाय जोङो बेखौ ओ एसे जोङो रंजानायनि बा जोङो बेखौ मुलि बायदि ग-गावनि मेंनाय खस्थ'खौ जोङो ओ कारसार होनो थाखाय जोङो ओ एसे बा जोङो खापसेफोर लोङोब्ला जोंनि देहायाव नाथाय जेबो खहा खालामा आरो बेयो।
औ।
ओ थिग बेबायदिनो बे जौखौ जोङो माबायदि बानायो होनब्ला बानायनो थाखाय जोङो एम'नि गोनांथि जायो। बे एम'खौ जोङो ओ माइरं मोखोना बिलाइ बा मोखोना ओ नि बिबार लोगोसे जे ओ खान्थाल बिलाइ, खुसेर बिलाइ आरो आनारस बिलाइ बैफोरबायदि बिलाइजों जोङो माइरंखौ होफानानै देनानै जोङो बे एमुखौ बानायनानै लायो। बेबायदिनो उनाव बे एम' एमआ ओ बानायखांजानानै रेडि जायोब्ला जोङो बेखौनो आरोफिन बे माइरं बा जोंनि मा माथा माइरं बा जोङो माइब्रा माइरं खौ जोङो संनानै बैयावहा बे एम'खौ मोजाङै फुननानै गलायनानै जोङो दोनोब्लानो बे जिउआ ओ जायो आरो साननि सानबानि गेजेराव लोंनो बिदै जायो। थिग बेबायदिनो आरो जोङो जौ गोरानखौबो बे जौनिफ्रायनो जोङो बानायो। बे माथानिफ्राय जों संनानै मोननाय जौखौ सानब्रै सानबानि उनाव जोङो बेयाव ओ सरासनस्रा दै जोङो लुदेरनानै होनांगौ जायो। जोङो बा जखानि माने नांगौ बिबांनि जोङो दै होदेरनानै होयो। दै लुनानै जोङो सानसे बा साननैनि उनाव जों बेखौ नायो जे माने जेब्ला बै जौ ओ बिगाबा बा अफ्रिया अ दैनि सायाव गफङो बा बिदैनि सायाव अब्लानिया बियो जौगोरान सावनो थाखाय थियारि जाबाय होननानै जोङो मिथि ना मोनो आरो बा बेबायदि मिथियो उनावहाय बेखौ जोङो अराव फुदुंनानै दै दै फजा होनानै जों बेखौ माने ख फ'आव ओंखारहोयो आरो अप' बिर होनानै जों बेखौ आरो दै जाहोनानै ओंखारहोफिना ओंखारहोयो बेनो जाबाय जौ गोरान माने जोबोद गोसा जायो बे जौ गोराना बेबायदिनो जोङो जौ गोरानफोरखौ बा माथानि माइब्रानिखौ जोङो बानायनानै लायो ओमफ्राय बेखौ बाहायनाय होनोब्ला जोङो जोंनि समाजाव जेखुन जाया जेखि जाया सोरनिबा बा हिनजाव लाबोनाय बा बा हौवा गोदाननि हाबा बेफोरबायदि हाबाफोरावबो जोङो बेफोर जौफोरखौ जोङो बाहायथारो माने मानोनो खामानि मावग्राफोरनो फोरनो जों लोगोसे जोङो गुबुन गुबुननिफ्राय फैनाय हाबा जानो फैनाय आलासिफोरनोबो जोङो बेखौ खाजि बायदिसिना जों लोंनो थाखाय होयो बेबायदिनो ओमफाय जोङो बेनि अनगायैबो जों नुनो मोनो जे जोङो मानसि थैनाय बे मानसिनाय हाबा हाबायावबो जोङो गो थैगारनाय समाव जोङो सिगांनि समाव बे लोंनायखौ नुनो मोनोमोन जों नाथाय आथिखालाव जोङ नुनो मोनला बार बेथो मानसि थोंनाय समाव जोङो बेफोरबायदि जौ लोंनायखौ जोङो नुनो मोनला नाथाय जोङो बे जौखौ जोङो लोंनायनि बा गावसोरो म सुबुंफोरा लोंनायनि अनगायैबो जोङो बेखौ फुजा एबा जोङो मोदाय दावहै फुजिनाय समाव होनायखौ जों नुनो मोनो जोङो बाहायो एबा जोङो गारजा फुजा बेफोरबायदि अनेक रोखोमनि फुजाफोराव जोङो होनायखौ नुनो मोनो
जों बेफोरबायदिनो जौनि बाहायनायखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथांा औ आरो बेबायदिनो दंबावो बेफोरनि सायावनो नोंथाङाबो एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां
औ हागोन नोंथां हागोन
औ होनबा दे नोंथां
औ आं जिथुनिखि जि नुबोदोंबा मिथिबोदों बेखौ एसेबाबो फोरमायसै दा जौनि बेलायावहाय जे बुंलांबाय नोंथाङा थारैनो सैथोजों
औ
बेहाय जों बा गोदोनिफ्रायनो आबै आबौ आबै आबौआ एकदम गोदोनिफ्रायनो जोङो मा जोंनि मोनसे हारिमुजों थाफानाय फेग्रा बेसाद बा लोंग्रा मुवा होननानै जोङो बेखौ मिथिबोखानाय दा दा जोङो जौखौहाय माबोरै बानायो बा माबोरैहाय जायो बेखौ नोंथाङा रोखा रोखायै बुंलांखाबाय बा जोंनि ओनसोलावबो बेफोरखौ जौखौहाय बेफोरबायदिनो बानायनाय जायो जौ गोरान बा माइब्रा बिदै बा माथा दा बैफोरखौ बाहायनाय जिथुनिखि दा ओ बाहायनायखौहाय ओ बाहायनायनि बेलायावबा ओ जोंनि ओनसोलफोरावबा खायफा गामिया बिदिनो हाबाफोराव होसै बा खायफा गामिफोरा होआ इदि एसे खमायलांनायखौ नुनो मोनबाय आरो दायो नुनो मोन दों थिग बेबायदिनो माखासे बिदिनो मानसि थैनायनि बेला गारनाय बेफोराव होनायखौ नुनो मोनला आरो बिदिनो बिनिनो भस खुंनाय बेफोराव बाहायनायखौ नुनो मोनो। थिग बेबायदिनो बिनि अनगायैबो जोंहा गुबुन गुबुन बोथोरारि फोरबोफोर दङ बे बोथोरारि फोरबोफोराव जोंहा बयनिबो न'खराव दाबखा दाबखा बा थाइसे थाइसे बयनिबो न'ख न'खराव थायो ओरैबायदि थायो माने जे नुनो मोनो जोंहा ओ गिबियावनो बुंनांगोन बैसागो फोरबो बैसागो फोर बोआव मा खालामो जोंनि ओनसोलाव हा बयनिबो न'खराव मा बेयो दाबखासे दाबखासे माइब्रानि बिदै बा माथानि बिदै संनानै दोननाय थायो। दा बै संना दोननाय माइब्रा माथानि बिदैखौनो जेब्ला बैसागु फोरबोआव जेब्ला ओ लाइमोन हान्जा बिदिनो बोराय बुरै बैफोर बेलाफोराव रंजानाय बोथोरफोराव एफा एफा बयनोबो होनानै बाहायनायखौ नुनो मोना। थिग बेबायदिनो ओ ओ जोंहा दंबावो मागो फोरबो बे मागो फोरबोआवबो जोङो मा ओ बिदिनो माइब्रानि बिदै बा माथानि बिदै बयनिबो न'खराव संनानै दोननाय थायो बा बेफोरखौ जोङो नुनो मोनो आरो दा बैफोरबायदिनो फोरबोफोराव माखासे ओ आलासि फैनाय बिदिनो गामिनि सोरबा सुबुंफोर फैयोब्ला बैफोर फोरबोफोराव बेफोरखौ होनानै ओ जि लोंहोनाय जाहोनाय बेफोरबायदि आयदा फारि लानायफोरखौ नुनो मोनो आरो जौआथ' औ जौआथ' ओ फेग्रा मुवा जेरै बेखौ बाहायनां गौवा गाव गावनि सायावसो थाखायो जिहेथु बियो फेग्रा बेयो बांद्राय लोङोब्ला बे गाज्रियानोखा जुदि खम लोङोब्ला बे मुलि ओरैबायदि आरो। दा बुंनो थाङोब्ला जौआबो ओरैबायदि मोनसे जे खापसे लोङोब्लाथाय खापनै लोंनो लुगैयो। खापनै लोंनो लुुबैबाथाय खाबथाम बेबायदिनो सुबुंफोरा बयबो बा खायफा खायफा सुबुंफोरा गावखौ थाल मोनलायै लोंनानै लामा लामा उन्दुना थानाय गोदो गोदाय फोरनि ओनसोल ओ माखासे ओनसोलफोराव नुनो मोनदों। थिग दा दानि दिनावहाय बैफोरबायदिखौ नुनो मोनलिया बे लोंना जानानै उन्दुना थानाय लामा दफाफोराव खोब सोलायबोबाय थिग बुंनो थाङोब्ला दायो जौखौहाय मुलि हिसाबै बाहायनाय बायदि होननानै नुनो मोनो आरो। थिग दा जौआथ' फेग्रा मुवा नालाय बेहा मोजांबो दं मोजां गुनबो दं गाज्रि गुनबो दं नङा होनबा नोंथां?
नंगौ नंगौ।
औ थिग आं आं जि फोरमायहरबाय बे बाहायनाय बेला बानायनायखौ नोंथाङानो बुंखाबाय, आं बैफोरखौनो नोंथांनिसिम जोंनि ओनसोलाव माबोरै सोलियो बेखौ लानानै नोंथांनो एसेब्लाबो आङो बेखिनिखौनो फोरमायहरबाय।
औ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम औ।
औ नोंथांनिसिमबो गोजोननाय थाबाय।
औ दे होमबा नोंथां जों बेखिनियावनो दोनथ'बाय औ।